हेलौ
औ नोंथां। ओ मा खालामदों नोंथाङा?
उम दङ नै नोंथां ओरैनो
औ औ औ। ओ नोंजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों जिहेथु ओ नोंथांआ सम दङ दा?
औ दङ औ सावरायजागोन नोंथाङा
औ
दे सावरायनायखौ सिगां फारसे लांदो दे नोंथाङा बिदिबा
औ औ औ। जों मा आयदा फारसे आवगायनो सानदों नोंथां।
आयदाखौ दानि लाइमोनफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां आथिखालनि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव
औ औ बिदिब्ला आङो एसे फोरमायग्रोनोसै जिहेथु ओ आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनि ओ जाबायदि थासारि सोलिगासिनो जेराव ओ जों जुदि गोदो गोदायनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लााथ' जोङो इसेबां जों गासैबो मिथिखायो जेराव जों गोदो गोदायनि समाव बांसिनानो जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेराव ओ गामि ओनसोलफोरावनो थानानै बायदिसिना ओ गोदोनि समावथ' बांसिन नानै जोङो जेब्ला जोङो लाइमोन बैसोनि समखौ जोङो दाहोना रुवाथि थांनो खायसे मानसिफोरा
औ बारहयोमोनना
बारहोनो गोनां जायोमोन बिदिनो सिख्लाबाथाय बिदिनो रुवाथि थाहैनानै बायदिसिना गुबुननि न'आव खामानि मावहैनो गोनां जायोमोन।
उ
लोगोसेनो औ
गोदोनि बिमा बिफाफ्राबो माने लिरनाय फरायनायाव बारा माबायामोन नालाय ना? गाव गावनि फिसाफोरखौ
जिहेथु गोदो गोदाय जोंहा लिरनाय फरायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदाय इसिबां बिबांनि जोंहा जाखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा मोनथाय मोननांगौ बा जेसेबां सुबिदा थानांगौ इसिबां जोंहा सुबिदा गैयामोन जेहथु औ जोंहा जिहेथु हाग्रा बंग्रा बा बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय गामि ओनसोलाव इसिबां गोख्रैयै जोंहा बायदि बायदिसिना जोङ सोरकारि बा बाय बायदिसिना दिनै जा बिगियाननि दिहुनथाइ बायदिसिना दिनै बिगियाना टेक्न'लजिनि गेजेरजों बायदिसिना मेसिन आरि दिहुदों बेफोर जोंनि गामि ओनसोलफोराव मोनहैस'वाखैमोन
मोनहैस'वाखैमोन।
बिदिनो गोदो गोदाय माने नर्मेल लाइफ सरासनस्रा जिउ बुङोमोन जेराव जोङो बायदिसिना मैहुरारि खालामनो थांनायफोरखौ जों नुयोमोन जेराव हौवासा गथ'फोरा औ लाइभ गोबां गथ'फोरा ओ बिदिनो एनजर जावनो थांनाय बा बायदिसिना दाउम द
लबार लानानै दाउसिन दाउला गावनाय बेफोरबादियाव समखौ थांहोनाय नुयोमोन आरो जों
औ औ गोदो गोदायनि समावथ' बेफोरबायदिनो समफोरखौ थांहोयोमोन लोगोसेनो बायदिसिना खेला गेलेनाय आरो बिदिनो मोसौ गुमनाय गोदोथ' बांसिनानो लावखारसो थानो गोनां जायोमोन।
औ लावखार उन्दै समाव लावखार थाबाय नामा होमबा ओमफ्राय। एसे देरबाथाय बिदिनो दाहोना हालेवनाय माइ गायनाय दुब्लियाव हालेवनाय बिदिनो अनेक गेदेर गेदेर खामानि मावनाय बिदि थाहैयोमोन आरो
औ औ औ नोंथां बिदिनो गोदोनि समाव जोबोद रंजा बाजायै थायोमोन लोगोसेनो गेलेनाय खौबो जों नुनो मोनोमोन गोदोबो लायनो गोबोरखि खेला गेलेयोमोननो बेनिफ्राय औ बिदिनो बाथा खेला गेलेयोमोननो इफोरखौथ' दिननि औ जोंथ' जेनेबा खोनादोंल'सो दिनैनि समावथ' जों गेलेनोबो औ औ औ ओरैनो गेलेदो गेलेद औ एसे एनै गेलेदों गेलेनाया होमबाबो इसेबां मोजाङै मिथिया आरो बिनि माबायदिहाय गेलेमारो गोदोहाय माबायदि गेलेमारोमोन? दा जोंथ' बिदिब्ला जों बुंनो हायो जे खौ जोङो गोदो इसिबां जोङो जोंनि लाइमोनफोरा जेराव ओ बेफोर खेलाखौ गेलेयोमोन दिनै समाव थ' बेफोर गोमालांजोबबाय जेराव जोंहा
गोमाबाय औ दा गोदोनि आजै आजौमोननि सोलिबोनाय मेन खेलाफ्रानो गैलाना गोमाबोबाय बुंनो थाङोब्ला।
औ औ।
गोदान मुगानि खेला माने जेरै जोलुर बादायलायनाय बुलुर बादायलायनाय बेफोरसो गाहाय जाफैबाय आरोना गुबैयै
औ औ।
दानि जुगाव
औ गोदो बा गोबां ओ बिदिनो गेलेयोमोन लायमोन बैसो जानाय लोगो लोगोनो ओम बिनि उनावथ' ओ जेबो खामानियानो थायामोन जिहेथु ओ बेनि उनाव खायसेबा हाबा जायोमोन। ओ बिदिनो ओ औ ना थाय ओ जोङो आ लाइमोन बैसोनि जा सिख्ला गथ'फोरखौ जोङो मानिनांगोन ओ मानो होन्ना बुङोब्ला बिसोरो ओ साबफ्रोमबो जि दानो सोलोंथारोमोन गोदोनि समाव जेराव गावनि देहाखौ ओ औ औ जिहेथु गासैबो गाननाय जोमनायखौ नांखागौ नालाय बेनिखायनो गामसाखौ गामसा, दख'ना, आर'नाइ बा बेफोराव बायदिसिना आग गर एरनाय इफोरखौ माने बर' ओ लाइमोनफोरख खौ जोङो मानिनो नांगोन जेराव आइजोफोरखौनो जोङो ओ फोथायो। नाथाय ओ बर' लाइमोन फ फोराबो बेवहाय गोबां ओ जि दानायफोरखौ जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन।
नुनो मोनोमोन औ।
औ
बुंनो थाङोब्ला फ्राय गोदोनि आइजोफ्रानो उन्दै समनिफ्रायनो रोंजोबोमोन जि दानाय लुनायफोरखौ।
औ औ औ।
दानि दिनावसो बोथोरजों बा समजों लोगोसे दानाय लुनाय बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाया खमायबोबाय माने
माने सोलोंनो गोसो गैला माने बायबानो मोनो नालाय आजिखालिथ' बे जाहैबाय आरो
नंगौ नोंथ
उन्दै बैसोआवनो जेनेबा उन्दै उन्दै गेलेनाय समावनो सुदाम होनोना सुदाम सोंनानै दिनो दानानै
दिनो आगर एरनाय सोलोंजेनोमोन माने गोदोनि आइजोफ्रा ओन्दै बैसोनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो एसे सिख्ला देरहांनायजों माजों इदिनो बिमाफोरजों बा गुबुनफोरजों
सोंफाबाय दानो सोलोंबाय बिदिनो एसे एसे रोंबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोखि।
औ औ औ। बिदिनो ओ औ नंगौ औ। दा आथिखालनि लाइमोनफोराथ' दिनै जुदि बुंनो थाङोब्ला जों गोबां ओ बिथिङावनो जोङो सोलायबोनायखौ नुनो नुनो मोनबाय जेराव जोङो
रोंगौथि सोलोंथाइ रोंगौथियाबो बांबोबाय ना
औ औ औ नोंथां नंगौ
ओरै दानाय लुनायावल' गब' हाबनानै थायोबा ओरै सोलोंनाय बिजाब सोलोंनाय इफोरबो माबानानै थायो नालाय।
औ औ
खौ दोनथ'नानै ओरै सोलोंथाइ फारसेल' होसोनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आथिख खालनि लायमोन
औ औ औ नोंथां ओ जित थ' गोदो गोदाय जोंहा ओ एसेबां बिबांनि जोंहा सोलोंथाइयाबो ओ गोसाराखैमोन जिहेतु जोंनि ओनसोलफ्रावथ' सोलोंथाइफोरा औ नों फरायसालिफोरबो गैयामोन जानो हागौ नोंथां गोदोनि समाव नाथाय दिनैनि समाव जोंहा औ
दिनैनि दिनावथ' गामि गंफ्राम दि एल पि स्कुल प्राइएमि स्कुल दंजोबसै नना लामा सामा हान्था मेलाफ्राबो मोजाङै जाजोब्बाय।
औ औ
थ' बिराद बुंनो थाङोब्ला अबस्थाया एसे गाज्रिमोन लामा सामा होन फरायसालि होन बेवबो लाइमोनफोरा माने सोलोंथाइ लानायाव एसे जेंना नुजादोंमोन आरखि ना गोदोनि समाव दानि दिनाव माने बयबो
दा औ
बांबोबाय बिमा बिफाफ्राबो एसे गोरों जाबाय आरो गाव गावनि फिसाखौबोथ' बादायलायनाय मुगा नालाय आथिखालाव माने सिगांनिख्रुइ दानि दिननि लाइमोनफोरा सोलोंनाय जेनेबा बिजाब सोलोंनाय आरो गुबुन गुबुन सोलोंनायाव माने बांसिन गोसो होसै आरो आखाइनि खामानि बा गुबुन गुबुन अनेक खामानि थायो नालाय सोलोंनायाबो बेफोराव मुखुब खालामसै आरो
औ ओ दिनैथ' जोङो बांसिनानो ओ लाइमोनफोरा ओ बायदिसिना गोदोनि खामानिफोरखौ गारज्रिनायखौ नुनो मोनबाय दिनै गोबां बिथिङावनो दिनै दानाय लुनाय बि थिङावथ' जोंहा दिनै जेराव बायदिसिना जोंहा बिगियानजों दाजानाय दाजेम फोर जोङो दिनै ओंखारनाय नुदों जेराव बेफोरखौ दिनै बाहायथारनो गोनां जादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै ओ फोर बायदिसिना मिसिंफोर ओंखारदों जेराव जों जि दानाया गोरलैयैनो जोङो थाबनो जोङो जिफोरखौ दाखांनो हायो आरो रांफोराबो खमावनो जायो जोंहा बेफोरनि थाखायनो दिनै ओ खायसे दानो गोसोब्लाबो दानो जि दानायफोरखौ गारनो गोनां जादों। ओ बेफोरनि गोहोमाव दिनै ओ लोगोसे जोंहा दिनै लाइमोनफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै लाइमोनफोरा गोबां ओ बिथिङावनो जोंहा खामानिफोरखौ मावनो नांगौ। जों जुदि लाइमोनफोरनि बिथिङाव जों नायनो थाङो नोंगौ दिनै लाइमोनफोरा दिनै ओ जेब्लानखि जोङो ओ बैसागुनि खोथा बुङो जेब्ला जोङो बै बैसागु रंजायो बाजायो बे समाव लाइमोनफोरा दिनैनि समाव ओ आगु बैसागु फालिनायखौ नुयो जोङो रंजालि बैसागु जेराव ओ बायदिसिना जोङो ओ गेदेर गेदेर फरायसालिमा बा फरायसालिफोराव जोङो आगु बैसागु फालिनायखौ नुयो आथिखालाव औ दिनो ओ हाजोफोराव मैगं खारानो थांनाय ओ गोबां बिबां बिथिंनि मै गं थाइगं खानानै ज' लोगो खालामनानो गोखा गोखै जौसे स्नि बाय बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं खानानै ज' ज' जाना नै लोगोस दिनो ओ बेवहाय बायदिसिना प्रग्राम लानानै मोसानाय रंजानाय मेथाइ रोजाबनाय गावबा गावनि जा रोंगौथि दङ ओ बेखौ दिन्थिनाय
उ।
बा बेफोरखौ दिनै लाइमोन-लाइमोनफोरा गोबां बिथिङावनो ओ खामानि मावगासिन जों दङ ओ बेखौ खिन्थु जोङो ओ गोबां ओ जौगानाय होननानै बुंनांगोन जेराव जोङो लाइमोनफोरा दिनै जा ओ ला गामिफ्राव गोग्लैसोनानै थानाय ओ जा निसाजों गफबनानै दं बेनि सायाव माबादि ओ राहा लानांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बुंनोथ' हायोमोन औ हेल' खोनादों। दा नै या समासो थुंगिनां फैबाय ना नोंथां।
औ औ औ अ औ जोंहा समा ओ गैलिया औ औ जेहेथु जोङो लाइमोन खौ हायोब्ला लाइमोनफ्रा एसे ओ जौ बाहायनायफोरखौ ओ हमथानो नांगौ आर
अ हमथानांगोन आरोना गाव गावनि माने साननानै गाव गावनि गोसोखौनो बुजिनानै हमदांनानै आरो गुबुना गुबुनखौ बुजाय आजाय खालामनानै जोङो बे निसा बाहायनायनिफ्राय जानगार खालामनो हानाय माबा सफैगोन आरो हायो।
औ औ नोंथांनिसिम ओ साबायखर बावहरबाय जिहेथु ओ नों थाङा मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय ओ दा बिदिब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां ना? जोङो औ औ दे दे।
दे सावरायलायखौ दोनथ'नोसै होमबा ना?
औ औ दे नोंथां।